हेलौ
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं बिदिनो एसे जिरायग्लांना दं नोंथां
औ नोंथांजों दैबाना सोमजिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना
औ
औ दा दैबाना होनोब्ला जेरै आसामाव दैज्लां बोथोराव बांसिनै अखा हायैखायनो दैमा दैसा आरिनि दैब' बारिफोराव लासै लासै दैया बुंबोयो जबोब्ला बे अखानि बिबाङाव बिबाङा बांसिन जायो
औ
अब्ला हाजोफोरनिफ्राय ओंखारबोनाय दैया दैब'फोरखौ उसिफाव होयो आरो अब्ला उसिफावनाय दैब'फोरनि दैया खाथि खालानि हालामफोरखौ दै दोबैबोो होयो
द
बेखौनो जों दैबाना होननानैबो बुंनाय जायो आरो
औ
बुहुमनााङै दुंथनि जाउनाव बरफ गलिनानै एबा गेदेर बांग्रिं जानायनि जाउनावबो दै बानाया जानो हागौ
औ
जेरै बेफोर जाबाय आबुङै मिथिंगायारि जाहोनाव जानाय मोनसे दैबाना
औ
दैबानानि गोख्रोंथिया बांद्राय जायोब्ला मानसि आरो जिउआारिनि गोबां खहाबो जायो
औ
मानसिनि न' बां धोन सम्पथि बिफां लाइफां जिवारि बायदियाव बायदिया दैयाव बोहै खारलाङो
औ
बिदिनो मानसिया न' गैयैबो जायो आरो धोन सम्पतिनि गोबां खहाफोरा सोमजियो दैबाना समनि जाब्रबथायावबो गोग्लैनाय मानसि जिउआरारि आरो दाउसिन दाउलाफ्राबो गोमालाङो एबा थैयो बिदिनो दैबाना जाखांनायनि उनाव आबहावाया गेब्रेंनानै एबा दा बिदिनो सेवनानै गाज्रि मुवाफ्रा कलेरा थै खिनाय बेराम टाइफयेड आरि बेरामफोरा सोमजिनानै मानसिखौ बेराम सोमजिहोयो
औ
आरजाथाव राहा लायाब्ला बेफोर बेरामा महा मारिनि महरबो लायो आरो
औ
बिदिनो दै बानायाव दैमानि बान्दोआ बायनानै सोमजिनाय दैबाना बुङोब्ला दैमानि दैखौ होबथानानै दैमानि बिखायाव बान्दो बानायनायबो जायो
औ
आरो बे बान्दोनि गेजेरजों दै मोब्लिब दिहुननाय दै जगायनायनि राहा गोजान ओनसोलाव दै हरनाय आरि बिथांखि मावफुंनायबो जायो
औ
बिदिनो माब्लाबा जाब्रबथायनि थाखायबो दैमानि दैया बाय बायफ्लंनानै खाथि खाला हालामाव गिथाव बाथाव दैबानाबो सोमजिहोनो हायो आरो
औ
बिदिनो माथावरि बायनानै जानाय दैबाना होनोब्लाथ' दैबानानिफ्राय रैखाथि मोननो गो मोननो दैमानि रुगुंफोराव माथावरिखौ होनोनाय जायो
औ
बे माथावरिया बायनानै बायोब्लाथाय ओ खाथि खालायाव थानाय खाथि खालायाव थानाय हालामाव दै बानाया गोसारजोबो आरो
औ
बिदिनो नोगोर सोहोराव गोबाङै अखा हायोब्लानो अखानि दैया दाखोर दालाफोरखौ बिदिनो बोहैखारलांनानै नाला हाखराव हाखरफ्राव ज' खालामबोहयो
औ
जाउनाव नाला हाखरनिफ्राय अखानि दैया ओंखारलांनो हायियाव दैबाना सोमजिहोयो
औ
बेेफोरार दा नोंथांनि ओनसोलाव जानाय नोंथांनि ओनसोलाव दैबानाफोरा माबोरै सोमजियो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होलायदो
औ
औ
दै बाना होनोब्लाथ' जोंनि आसामाव बांसिनानो दैज्लां बोथोर बोथोराव जोङो दैबाना सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव हाजो जायगाफोराव बांसिन दैबाना जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
बाना जायोब्लाथ' गोबां जोंनि मानसि बा जिउआरारि गोबां खहा जालाङो
औ औ
गोबां धोन सम्फति बिफां लाइफां जिउआारि बायदिया दैयाव बोहैखारलाङो बेबादिनो मानसिया न' गैयै आरो धोन सम्पति गोबां खहा जानांगौ जायो
औ औ
आरो बेबायदिनो
दैबाना जानायनि थाखाय माखासे जिउआारिफोरा बा दाउसिन दाउलाफोरा थैनो गोनां जायो
औ
बेबायादिनो दैबाना जाखांनायनि उनाव माखासे थैना थानाय गाज्रि बेसादफोरा मानसिखौ बेरामाव खोख्लैयो जेरैबायदि कलेरा थै खिनाय बेराम बेबायदि बेरामा सोमजियो आरो दा बेफोरनि राहाखौ जों लानांगोन। बेबादिनो दैबाना जानायनिबो गोबां जाहोन दं जायनि थाखाय दै बानाया जायो
औ
बिमानि बान्दो बायनाय बा माथावरि बायनाय बेफोरनि जाहोनावबो जायो आरो माखासे दै बानाया मिथिंगायारि खैफोदब्लाबो माब्लाबा बियो सुबुं सोरजिनायनि थाखायबो जायो आरो
औ
दा बिनिफ्राय मानसिया दैबानानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय माखासे राहा लानो हायो। जेरै दैब' जागाखौ फबनानै जेरै मेरै बिथांखि गैयि न' लुनायखौ बन्द' खालामनांगोन। बेबादिनो दैब' जायगा खौ सरैखाथिनि राहा खालामनांगोन। दै ओंखारनाय नाला हाखरनि राहा खालामनांगोन। आरो दाखोर दाला जेराव मेराव गारनाय आरो थुबुर खालामनानै दोननायखौ बन्द' खालामनांगोन। लोगोसे बिफां फुलि गायनाय आरो हाजोनि हा आरो बिफां लाइफां दाननायखौ बन्द' खालामनांगोन। हाजोफोरखौ सरैखा खालामनांगोन। दा बेबायदिनो माखासे हाजो जायगाफोराव सुबुंफोर राथा हैनानै बेवहाय बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव गोबां हाब फोर खुरखालांदों बिनि जाहोनावनो दैबानाफोरा सोमजियो आरो आरो फारसेथिं दै बानाया मोनसे खैफोदब्लाबो बेनिफ्राय जों गोबां बिथिङाव मुलाम्फाबो मोनो। नो हायो। जेरै देरबोनाय दैया लाबोफानाय फुलुं हासार गोग्लैनानै हाया हासार गोनां जानानै बांसिन फसल दिहुननायाव मददबो खालामो आरो
औ
दा बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां